था नोंथांङा
औ खोनादों
औ आं नाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ जोङो आरो औवाखौ माबे माबे हाबायाव बाहायो ओ बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाख खाय नोंथांनाव आङो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दंना।
औ नोंथां दङ
ओ बिदिब्ला आङो गिबियाव दंफांखौ लागोदसै नोंथां दंफांखौ बबे बबे हाबायाव बाहायनाय जायो। आं बिनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै
औ दे
ओ दंफांखौ जोङो ओ गिबियै आबाद मावनाय आबाद मावनायाव जोङो ओ नांगोलखौ बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो। ओ नांगोलखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ओ जुंगालखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो आबाद मावखांनानै जेरै फाथो बेसर सिबिं ओ बायदि बायदि आबादफोरखौ ओ दाबसे जायगानिफ्राय ओ दाबसे जायगासिम लांनो थाखाय जोङो ओ मोसौ गारि ओ बेखौ बेखौ जोङो दंफांनिदेन बानायनाय जायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा जेरै ओ खाम आरो सेरजा ओ बेखौबो जोङो दंफांनिफायनो बानायनाय जायो दा आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा ओ दंफां ओ बे दंफां ओ दो दोनानै दामग्रा खाम खामनि बागै नोंथांनि एसे फोरमायनो सानबाय ओ माबोरै बानायनाय जायो ओ खामखौ जोङो बानायनो थाखाय ओ जोङो ओ दंफांनि गोनांथि जायो ओ दंफांफ्रा जोंनि थुना दंफां ओ बा जोङो ओ गाम्बारि दंफां ओ बायदिफोरखौ बानायनो हायो। ओ दा जोङो खाम बानायनो थाख खाय ओ जोङो आरानि गोनांथि जायो। आराजों जोङो ओ बार' बा थेर' ओब ओ बार हेबसुनना ओ थिन इन्सि बा थिन फुटसो जोङो बेखौ हानानै हास'नानै लानानै ओ जोङो गेजेराव हालबा आ माखासे फलंग्रा ओ आ आगजुफोरजों जोङो फलंनानै लानानै बानायनाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो खामखौ फलंना लानानै ओ जोङो बानायो। आरो ओ खामाव जोङो
औ
ओ जों थाखाय ओ जोङो ओ
औ
ओ जिब जुनार जेरै बोरमा बा मैसो बिगुथ। बा मोसौ बिगुर ओ मैसो बिगुरखौ जोंङो ओ खामाव होनाय जायो। आरो मैसो बिगुरजोंनो जोंङो ओ लारि-लारि खानानै ओ बोसोनाय जायो बेबायदिनो खामखौ ओ जोंङो दंफांजों बानायनाय जायो नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंङो फरायसालिफ्राव ओ‌ बा ओ जोंङो जोंनि नफोराव ओ जिरायग्रा हिसाबै ओ टिबोल ओ बेरेंसि ओ बायदि बायदि। बायदि बायदि बानायनो थाखाय जोंङो ओ दंफांखौ बानाय बाहायनाय जायो। ओ आरो ओ औवानि बागै ओ जोंङो ओ जोंनिनो दामजु हिसाबै ओ जोंङो सिफुं ओ आरो ओ गंगोना बेबायदि औवाजों बानायनाय जायो। आरो आबाद मावनायाव बाहायनो थाखै ओ जोंङो ओ मै आरो ओ ओ ना हमनायाव ओ बाहायनो थाखाय ओ सेन खखा ओ‌ बायदि बायदि। ओ बिदि बाहायनाय ओ बाहायो आरो। आरो जोंनि बर हारिनि बाथौ दोहोरोम बे बाथौ थौ दोहोरोमखौ जोंङो ओ औवाजोंनो दुमनाय जायो ओ बेवबो जोंङो ओ औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ।
ओ बेबायदिनो नोंथांङाबो आंनो औवा आरो ओ दंफांखौ मा मायाव बाहायो बिनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
औ ओनथां हागोन। ओरैनोथ' जोंङो औवा होननानै बुंङोबा औवाखौथ' जोंनि बारि बागानावनो मोननो हायोना नोंथां माने औ। गामिफ्रावथ' जोंना औवा बागालि बिदि औवाया माने जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव नांगौ नालाय बेखायनो औवाखौहाय जोंङो माबानानै ओ गायनानै लाना नाय नुनो मोनो आरोना नखरफ्रावबो नंङाबाबो माने बांसिन न'खरावनो आरोना। दा बे औवाफोरनिफ्रायनो जोंङो जे ओ बेखौहाय गोबां रोखोमावहाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय याव माने नांगौ जायो आरोना। बेफोरखौहाय जोंङो औवाजों माने औवाखौ बाहायनानैहाय ओ जोंङो माखासे ओ नांगौफोरखौ खौ सुफुंङो आरोना। जोंङो औवाखौ बाहायनाय होननानै बुंङोबा जो ङो माने बै ओ जोंनि जुदि जोंङो बिफांफोर माबाफोर गायोबा बा मैगं थाइगं गायोबा बेयावहाय दाउ बा जिब जुनारनिफ्राय ओ मैगंखौ रैखा खालामनो थाखाय ओ जोंङो बेराखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। जेन' बे हरो जेन' जोंनि मैगंखौ आबादखौ जेन' नस्थ' खालामा। ओ गाय-गायबाय नालाय ओ जोंथ' गायनायनि खस्थ' खालामनानैसो गायो नालाय दा जोंङो बेनि फिथाइखौ मोनजानो लुबैयो आरोना माने मैगं थाइगंखौ जों मोनजानो लुबैयो। बेखायनो जोंङो जेन' ओ बोरमाफोरा हाबा मोसौफोरा हाबा बिनि थाखाय बेेरा होनाय जायो आरोना औवाखौ। आरो बेनि अनगायैबो दायो ओ जोङो माने ओ ओ बेखौहाय फरायनायनि बिथिङावबो जोङो लेखा बिलाइ बानायनायखौ नुनो मो मोनो आरोना नोंथां। आरो दायो ओ माने बेखौबो नुनो मोनसै जे औवाखौ ओ लग बेलेग गुबुन मोनसे ओ बुस्थुजों लागायनानैहाय माने बिदिनो गानग्रा गस्लाफोर बानायनायखौबो नुनो मोनसै आरो। दा ओ- बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौहाय माने बै जे जोंनि ना हमनाय फोराव जोङो ना गुरनो थाखाय बा नाखौ लानो थाखाय ओ- बे ए बे मा होनो खा खबायाइखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो जेखायखौ गुरनो थाखाय बानायनाय नुनो मोनो आरो बै एसे ना हमनो सेन आरो ओ- खखा बेफोरखौ बानाय बे जोङो नुनो मोनो आरोना ओरैनोबाबो माने ओ- सिगांनि समावहाय जोङो ओ- न'फोरखौ लुनो थाखायबो माने न'आवबो बाहायोमोन आरोना जेरैहाय गोजौआव उखुमाव बाथा हो होयोमोन आरो बिदिनो औवाखौनो मुदा होयोमोन बिदिनो होनानैहाय जोङो बेयावहाय ओ- बै जे जों ओ- ओ- अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय जेरै उखुम सायाव जोङो बेनि औवानि सायावहायसो जोङो ओ- बै थोरिखौहाय होनाय नुयोमोन आरोना सिगांनि समावहाय बेजों न' बानायनाय नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो
बिदिनो दानि समावबो जोङो माने एफाराब बिदि न' बानायनायावहाय औवानि गोनांथिफ्रा गैयाबाबो दासिमबो माने ओ- माने बै जे ओ- बिगियानारि आदबजों जौगानाय लनाय न'लुनाय जेरै सिमेन्टफोरजों न' लुनाय बेफोरावबो दायो माने बे- बेहाय सिमेन्टफोरखौ गोरा खालामनो थाखाय माने ओ- सुंथानाय बा नारथ बेफोरबायदि होना होग्रांनानै दोननाय बेफोर खामानियावहाय माने औवाखौनो बानायनाय नुनो मोन ओ- ओ- बाहायनाय नुनो मोनो आरोना आरो बिदिनो दालां फोर बानायनाय बेफोरावबो औवानि गोनां जानानै फैयो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो माने औवा आरो दंफां औवानि अनगायै दं दंफां होननानै बुङोबाथ' जोङो बिदिनो जेन'बा ओ- सिगांनि समावथ' जोङो न'फोराव बाहायोमोन दंफांखौ जेरैहाय खुन्थियाफोर हो नो बिनि थाखाय बाहायनाय जायोमोन आरो बिदिनो जों फरायनो थाखाय टेबोल फरायसालियाव बा न'आव बेफोरखौ दंफांखौ ओ- ओ- बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ- बै जे ओ- जोंनि जे बे ओ- ओ- बुस्थुफोर माने न'आवनि ओ- जेन'बा सानफ्रोमबोनि बाहाय जानाय बुस्थु बेफोरखौहाय जोङो ओ- थिनानै दोननो थाखाय दाबसे जायगायाव मोजाङै साजायनानै दोननो थाखायबो जोङो बेखौ बाहायो आरोना दंफांखौहाय आरो ओ- दंफांनि बाहायनायाथ' माने गोबां रोखोमनि दं आरो जोङो दंफांखौ सिगांहाय बे जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायखौहाय जे ओ- बानायोमोन सिगां समनिफ्रायनो आरो सोलिबोदों ओ- बेयावबो जोङो बिदिनो दानाय लुनाय दानायावहाय जोङो बै जे ओ दा जि दानो थाखाय इसानसालि लुयोना बेयावहाय जोङो ओ- बेखौहाय इसानसालियावहाय माने बिदिनो ओ- जि दाग्रा बिदि माखु बा ओ- इस सानसालि बेफोरखौहाय ओ बानायनायबो नुयोमोन आरोना ना दंफांजोंहाय जोङो। नोंथां औ। माने ओमफ्राय दायोहायो बे औवा आरो ओ दंफांनि बाहायनाया एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना आरो बेखौबो नुयोमोन जे ओ बै जे जोंनि गाननाय जोमनाय जि जिखौहाय माने ओ दोननो थाखाय मोजाङै साजायनानै दोननो थाखाय माने बे दंफां फांखौहाय माने आलमा आलना होननाय बानायोमोन आरोना सिगां। बेफोरावहाय जेन' सिखोफोरखौहाय ओ मोजाङै सा जायनानैहाय लारि लारि दोननो हायो आरोना बेबायदिनो। दा एसे सोलायनायखौ नुबोबाय। ओ सिगां माने एसे सोलायनाय माने बाहायनायखौ खौ ओ बांद्राय नुनो मोनला। नाथाय टेबोल चेयार बेफोरो दाबो दं आरोना।
औ।
औ।
दा नोंथां होमबा जोंनि रायज्लायनायनि स समाबो जासिगोन नामा नोंथां? होमबा बे सम उम बेखिनियावनो दोनथनसै। जोंनि रायलायनायखौ। दे नोंथां होमबा।